औ
अ खोनादों नोंथां अ आं दा नोंथांखौ जायखिजाया मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो थाखाय कल खालामदोंमोन।
औ दे खालाम औ बुंलाय
नाव माबफोर आयदा दंखायो नामा रायलायनो हानाय ओरैनो
आयदाथ' नोंथाङा बुंग्रोलाय
अ जों दा गोबां आयदानि सायाव सावरायनो हायो जेरै जोङो जोंनि जायगानि प्लास्टिकनि जेंनाफोरखौबो सावरायनो हायो।
ओम
नोंथाङा बे आयदाखौ लानानै माबाफोर उसुबिदा दं नामा
दे रायलाय जायो नोंथां
अ दे होमबा दा प्लास्टिक काट थ' जोंनि सानफ्रोमबो जिउनि मोनसे बाहागोआनो जानानै दं नङा होमबा।
औ औ
प्लास्टिकखौ बाहायो जोंनो सानफ्रोमबो दख' फान गलायावनो थाङा मानो
औ औ
माबाफोर मुवा बेसाद बायोब्लानो जों प्लास्टिक लाना फैनांगौ जायो। दा जों प्लास्टिकखौ ओम मुवा बेसादफोरखौ गोबाव सम जाग्रा बेसादफोरखौ गोबाव सम लाखिनो थाखाय आरो मुवा बेसादफोरखौ दैनिफ्राय ओ बा रैखा खालामनो थाखाय थाखायबो जों बाहायो नाथाय बै जोंनि सुबिदानि थाख थाखायाइ बाहायनायनि सायावबो सायावनो गोबां प्लास्टिकखौ जोङो मोजाङै ओ जोथोन लायैनि थाखाय गोबां आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो प्लास्टिक थिखा जेरै जोङो प्लास्टिकखौ औ बाहायखांनायनि उनाव जेरै जोङो जेराव मेरावनो जुदि गारनानै दोनोब्ला बियो सेवनानै थाङा अब्ला बियो बेवहायनो गोलैनानै थाबाय थायो लोगोसे जोङो नुनायावबो गाज्रि नुयो। आरो बिफां लाइफां फोराबो ओ देरनायाव खस्थ' मोनो आरो बै जायग जाया गुबुंले जायो आरो स' दा जोंथ' प्लास्टिकखौ डाइरेक्टलि गारनो ओ थोंजोङै गारनो होनोब्ला जों गारनो हाया जाहैबाय दा जोंहा जोंनि नैबे समाव गोबां सुबुंफोरानो प्लास्टिकखौ गुबुन बेसादजों सोलायनो थाखाय नाजागासिनो दङ नाथाय दासिमबो जोंनि जायगायाव बियो जा फुंसारनो हायाखै नोंथाङा प्लास्टिकखौ ओ बाहायनांगौ ना बाहायनाङा बायदि सानो जोंनि बे आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय
आंनिबाथ' एसेबा मोजां नङा। बे मानथ' थाबसिन जायखिजाया आबाद मावनायाव मानेनो नागिरा आरो थारमान प्लास्टिकआथ' थाहैबाय नालाय प्लास्टिकआ नालाय टाइम मा?